औ नोंथां खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो खुलुमबाय। अ आंथ' दायो ओरैनो दङ नोंथां।
औ आं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन दे रायज्लाय जागोन।
औ बिदिब्ला दावबायनायनि सायावहाय आं नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन आरो। औ दिनैसिम सिम नोंथाङा दावबायफेरबाय ना?
दावबायनायाथ' आं दावबायो गोबां जायगायाव दावबायो। ओरैनो माने माब्लाबा समाव लोगोफोरनि माने गोजान गोजानावबो लोगोफोरबो दं नालाय। एसे बायो औ जोंनि माने बेबायदिनो जोंनि जिल्लाफोरनि बायजो जिल्लाफोराव
औ
जोंनि बड'लेण्डआवनो गुबुन जिल्लाफोराव लोगोफोर दं नालाय। बेसोर रावबो दावबायो आरो बिदिनो मालाबा समाव लोगोफोरजों ज' जानानै बिदिनो जोंनि आसामनि नि अनगायै गुबुन खाथि खालानि हादोरफोरावनो हादोरसाफोरावनो बेरायहैनाय जायो आरो नोंथां। दावबायनायाथ'
औ नोंथाङा दावबायनानै माबोरैहाय मोनो? मोजां मोनो।
दावबायनायखौथ' औ नंगौ नोंथां दावबायनायखौ आं मोजांखौनो मोनो। दावबायनायखौथ' मोजां मोनोखौनो होननांगोन। मानोना दावबायनायजों लोगोसे नोङो ओरैनो माने दावबायनाया ओरैनोल' नङा माने आंनिबा बेयाव माने जोङो बबेबा एसे गोजान जायगायाव बा गुबुन मानसिफोरनि जायगाफोराव जोङो दावबायहैयोबा बे दावबायनायनि गेजेरजोंनो जोङो माने मा मोननो हायो जोङो मिथियैखौबो मोनथिनो मोनो औ। सोलोंनो हायो माखासे बै जायगानि जेरै रावफोर नङा होमबा रायज्लायनाय बिसोरनि जानाय लोंनाय आसारखान्थि थासारि औ। बेफोरखौबो माने सोलोंबोनो हानाय जायो नालाय। आरो बिदिनो बेसेबां मानि हारिमुखौबो जों मोनथिबोयो माबोरै बि सोरो मा मा रोखोमनि जायो जानाय लोंनायनि सायावबो जों मिथिनो मोनबाय ना? आरो बेजों लोगोसे माने मोजां मोजां जायगानि नुथायफोरा मिथिंगानि महरफोरा माने एकदम जोंनि गोसोखौबो एकदम बोयो आरोना। जेरै नोङो मोजां मोनसे हाजोनि जायगाफोराव थाङोबा नों बेयाव माने नोंनि गासैबो दुखु सुखु नोंनि मेंनाय गोसो बेफोर गासैबो बै हाजोनि समायना महरखौ नुनाय लोगो लोगो माने जोंनिफ्राय गोजान जानाय जोबस्रांनाय बेबायदि गोजोन मोनसे गोसोआव मोननाया फैयो आरो नोंथां बेरायनायनि गेजेरजों दा औ आरो बिदिनो जेनेबा नोङो ओ गुबुन बेरायग्रा ना दावबायग्रा गुबुन गुबुन गुबुन हादरनि दावबायग्राफोरखौनो नोङो साननानै नायदो नङा होमबा? औ बेबायदिनो ओ मा होनगोन ओ बिसोरबो माने दावबायनानै ओरैनो दावबायनायखौ माने ओरैनोल' दावबायनो फैयाना बिसोरबोथ' बै जायगानिफ्राय माबा मोनसे मिथि लांगोन बै जायगायाव माबा मोनसे गोदान नुगोन बै जायगायाव माबा मोनसे सोरखौबा गोदान लोगो मोनगोन बेजों बेनिफ्राय गोबां जोङो मिथियै खोथाफोरखौ मिथिगोन बेखौ लाना नैसो बिसोरबो बेरायनो दावबायनो फैयो नालाय नोंथां। दा बेखायनो आंनिबा दावबाय नांगौ आरो दा दावबायनो थाखायबोथ' जोंनो गोबां समाव माने रां रुफानि गोनांथि जायो नालाय। दा जोंनि मानसिफ्राथ' बिदि गोबां रां रुफायाव इसेबां जौगानायबो नङा। बेखायनो गोजानाव थांनोथ' बहुद माने थाब थाब हाया जोङो। बेखायनो माब्लाबा समाव जोंनि जायगायावबो दङ मोजां मोजां जायगाफोर दङ आ ना? जोंनि ओनसोलफोरावनो गोबां मोजां मोजां समायना जायगाफोर दङ बेफोरावबो थांनानै जों गोजोन्नायखौ लानो हायो आरो ओ बेजों लोगोसे जोंनि खाथि खालानि जेनेबा खाथि हादोर ओ भुटान रायजो ना भुटान रायजोआव जोङो थांनानै जोंबो बेरायनो हायो बिथांमोननि माने मिथिंगानि महराबो आलादा रोखोमखौ जोङो एसे माने बिसोरनि मा होनगोन ओ बिसोरनि जायगायाव हाबबानो जोङो एसे मोनदांलायनायखौ मोनो आरो मानो होनबा
औ नोंथाङा बेयावहाय थांफेरबायना भुटानावहाय?
औ नोंथां थाङो दा जोंनिथिंथ' भुटानाव हाबग्रा दं नालाय। खाथिनो जोंनि लाइन जेरै नोंथाङा खोनादों जानांगौ। चिरांनि बेबायदिनो दादगारि बे भुटान हाबग्राखौ। ज औ औ दा बेजोंथ' मोन से ओ बिथांमोनहाबो जोंनि इण्डियाजोंनो फैनानै गुबुन जायगाथिं थाङोबा बिथिंनो ओंखारनाय जायो आरो माने। बेयो मोनसे जोंनि चिरां ड्रिस ट्रिगाव दं आरो दादगारि होननाय जों जायाव हाबो। दा जोङो बेरायनो थाङो गोबां समाव मालाबा एसे फ्रि जाबाथाय लोगोफोरजों ओरैनो बेरायनो बेबायदि थाङो दा बिथांमोना हाबनो थाखायथ' इसिबां ओ माने माबा लेखा पात्र'नि गोनांथि गैया जुदिबा दा बिथांमोननाव हाबनो थाखाय जोंनो खालि नांगोन जाहैबाय भटार कार्ड नङाबा आधार कार्ड बे मोननैखौ नांगोन आरो मोनसे नङा मोनसे बे गैयाबा बे बेजोंनो नोङो बेरायनो हागोन आरो बे बे हाबनायनि बेलिदिथिया माने बिनि समखिनिया माने नोङो जै जे टाइमाव नोङो इन्ट्रि खालामबायना बेथ' गावसोरनाव रेकर्ड थायो नालाय। बे टाइमनिफ्राय नोङो नैजिब्रै घन्टाखौ बेसि बिनि सिङाव थानो हागोन आरो जेनेबा नों माब्लाबा समाव हटेलफ्राव थाबोगोन ना माबा मोनसे नोंनि लोगोफोरजों नों बेरायनानै बेयावनो फुङाव थांनानै बेलासि बा बार'था आसाननि दुइसु थागोन गासैबो आरोखि नोंथां।
औ आरो ओ नोंथाङा माबायदि जायगायावहाय बेरायनानै मोजां मोनो जेनेबा गोबां रोखोमनि बेरायग्रा जायगाफोर थायोना जेरैहाय हाजो थायो आरो बिदिनो बिबार बागान बेबायदि गोबां
उम नंगौ नोंथां आं बांसिनै आं मोजां मोननाय जायगाया हाजो जायगाखौनो आं मोजां मोनो मानो होनबा माने जेरै बिबार बागानफ्रा जोंनि हायेन ओनसोलावबो खालामनो हायो नालाय माखासे गार्देनफोर बा पार्कफोर। खालामना दोनो बिबारनि गथ'फोर गेलेग्रा नाथाय बेफोरनि मिथिंगानि महरा माने बेयाव बिबार बागानफोर माबाफोर थाबाबो एसेबां गोसोखौ गोजोन हो हानाय आं बेखौ मोनदांनाय जाया आरो नोंथां मानो होनबा बेयाव बोथोरखौ ला नानैबो गुसु गुदुं बेफोरबादि जायो नालाय दा नोङो हाजो जायगाफोराव थाङोबा नोङो एनि टाइम मानो ओ मोजां बारखौ आरो नो नङा होमबा? नोङै गोसोखौ गोजोननायनि थाखाय औ बेयाव मोजां बार नांगोन नोंनो दा नोङो साननानै नायदो जेनेबा जोंनि खाथियावनो थानाय जोंनि रायजोनिनो खाथियाव थानाय शिलंफोर ना शिलंफोर जायगाफोर दङ मेघालयाव दङ मोजां मोजां बेबायदिनो दै बाज्रुमग्रा जायगा बेफोरबो ओरै बेबायदि मोजां मानसिफ्रा बेयावबो थांनानै बेरायहैयो आरो बिदिनो माखासे जायगाफोर दं मारखाम भेलि बेफोर शिलंनिनो जायगा बेबो ओरैबायदि हाजो गोजौआव माने जेराव माने नोङो थांनानै गासैबो गोजोननायखौ बेयाव मोनहैनोबो हायो आरो ना माने मोनसे बे हाजोफोर दङ नाथाय बे हाजोआ जोंनि गुबुन हाजोआ मा जायो गुबुनफोर हाजोखौ जों नायोबा मा नुयो बे हाजोफ्रा दंफां लाइफांजोंनो बुंफब सनाय बिदि जायोना। नाथाय आं नुदों बे मारखाम बेलिनि हाजोफ्रा माने बिदि नङा आरो। माने बेयो हाजोआ हाजो खिन्थु हाजो फिसा फिसा फिसा खिन्थु ओरैबायाददि गोजौआवखाबाय हाजोआ अब्लाबो फिसा फिसा हाजो दङ ओमफ्राय बेयावनो बे माने बिफांफोरखौ बे हाजोआव नुनाय नङा आरो माने गांसोफोरजोंनो ग्रिन मोनसे गोथां मोनसे समायना मिथिंगानि महरल' नुगोन आरो फांसे फांनल' हाजो मोन गसेयाव बिदि दंफां थायो आरो आरो गासैबो गांसोजोंनो बुंफबनाय नोङो बेयाव गाखोजोबनो हागोन। आरो बिनि मिथिंगानि माने बेनि समायनाया बे जायगानि समायनाया ओरैबायदि मोजां नु म सान्दुंङआबो मोजाङै नांखायो नालाय बेयाव ओरैबायदि गोजौ जायगा बे गोजौ जायगायावनो आरो बेबायदि फिसा फिसा हाजो दंदेरो आरो गाहायाव। दा मोजां माने मोनसे गोजोननायखौ आं बे जायगायावबो थांनानै दों आरो नोंथां थारैनो नोंथाङा ओरैनो बेरायनाया होनोबा बहा बहा बेराय फेरख एसे फोरमायनानै होलाय।
औ जागोन नोंथां आङो बेरायनाय होनना बुङोब्लाथ' अ खाथियावनो बेरायदों जोंनि बे भारत हादरनि सिङावनो थानाय। जोंनियावनो आरोना आसामावनो मोनसे औ मानास हायुंआारि हाग्रामा ओनसोल बेवहाय आं बेरायनो थांदोंमोन दावबायनो थांदोंमोन आरो औ। बेयाव थांनानैहाय मोजां मोनदोंमोन मानो होनबा बेयाव थांनानै गोबां रोखोमनि हाग्रानि जिब जुनारफोर नुदोंमोन आरो।
औ नंगौ।
औ बेवहाय बिदिनो मैदेर मोसा मोख्रा बिदिनो गोबां रोखोमनि आरो ना हाग्रानि जिब जुनारफोर बेयावहाय मोननाय जायो बेफोरखौहाय नुदों मोन आरो आरो लोगोसेनो बेनि सेरावनो जोबोद समायना मोनसे साहा बागान नुदोंमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां थार बिनो माने बेफोराव बेरायब्लाबो जों गोसोखौ गोजोननाय मोनो जोंहाथ जोंनि जायगायावनो नंगौ माने माखासे जायगाफोरबो दङ। जदिबा नोंथां बुंनाय बायदिनो माने जोंनियावथ दा जोंनि माने आसामावनो बा जोंनि बडलेण्डआवनो गोबां बेबायदिनो माहारियारि हाग्रामा बे ओ थाबाय नालाय दा जेरैहाय नोङो साननानै लादो मानासनि मोनसे थाबाय ना। मानास नेसनेल पार्क मोनसे थाबाय आरो जोंनिथिं ओरै सिखना जोहोलाव ओ हाग्रामा थाबाय आरो बेनि उनाव एसे सोनाबहा थाङोबा जोङो मोनथिनो मोनबाय माने बेयो मा रायमना माहारियारि हाग्रामा ओनसोल ना गोबां दं जोंहा दा बे रावबो बेरायनानै जोङो गोजोननायखौ लानो हागोन बेयाव गोबां जिब जुनार जों नुनो मोनगोन आरो बेजोंनो जों गोसोखौबो गोजोननाय लानो मोनगोन नङा होमबा आरो बेयावनो गोबां जायगानिफ्रायबो गोबां हादोरफोरनिफ्रायबो दावबायनो फैखायो बेफोर खौनो नायनो जेरै जों बिसिनियाव मोननाय जिब जुनारफोरखौ जोंनियाव मोना आरो बिसिनियाव मोनि मोननो थाङि जिब जुनार जोंनियाव मोनो नालाय दा बिसोरबो बेखौनो नायनो फैनो मोजां मोनो आरो जेरै नोङो जोंनि आसामनि गान्दा बा माबाया गङा थसेल'। आरो नोङो जुदि औ आफ्रिकाफोरनि नोङो गान्दाफोरखौ नायोबा बिसोरनि गङा थनै बिदि होनलायनाय थायोना। औ बिदि आलादा आलादा रोखोमनि थानायखाय माने बि सोरबो बेफोरखौनो नायनो फैयो आरो नोंथां माने औ। बिनो आरो दानो
आरो नायनो फैनानैहाय ओ गोसोखौ मोजां मोनलाङो होनना जों फोथायो आरो ना?
औ नंगौ औ
औ आरो आङो मा औ आरो आङो जोंनिनो हादोरनि खाथियाव थानाय आरो भुटानावबो बेरायनो थांदोंमोन।
औ
औ बेयाव थांनानैबो मोजां जांखौनो मोनदोंमोन ओ जायगायाथ' गोबां मोजाङानो साब सिखोन आरो आरो बेयाव थांनानैहाय गोबां बिदिनो ओ दावबायनो फैनाय दावबायारिफोरखौ लोगो मोनदोंमोन आरो।
औ नंगौ।
औ गोबां जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो।
औ औ
औ
दा अब्ला नोंथांजों दावबायनायनि सोमोन्दै सावरायनानै थारैनो जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। आं गोबां बाथ्राफोरखौ खिन्थाबाय आरो आंबो थांनो आंनि मोनथिनायखौ आं खोन्थाबाय।
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला नोंथांनिसिम गो औ नंगौ नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय। अब्ला लाखिथ'नोसै ना? औ जागोन दे।